बाय नों ओं नोंथां खुलुमबाय।
औ खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय मोनाबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बावहरग्रोनाय जाबाय नोंथां।
ओं नोंथांनिसिमबो दायो मोनाबिलि समनि बे गोजोन बुब्लिनि आङो नोंथांखौबो ओ आंनि हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय।
औ गोजोन्थों नोंथां दायो ओ आङो नोंथांजों माखासे फंनैसो खोथा सावरायनो होननानै मोनाबिलि समाव आङो फन खालामानो जाबाय नोंथाङा ओ एसे समफोर होनो हागोन आं नोंथां?
ओं हागोन नोंथाङा आं दायो समखौ होनो हागोन नोंथाङा ओमफ्राय मा आइदानि सायाव सावरायनो नागिरदों आंनो फोरमायनो आंनो फोरमायग्रोनानै खोन्थादो।
औ नोंथां ओरैनो राय्लायनांगौनिथ' ओ मोनसे थि माबा गैया अब्लाबो जोङो आङो दिनै ओ नोंथांजों सावरायनो दान्दिसे खाबु मोननायलाय आङो जोंनि बर'निनो जानाय लोंनाय बा जोंनि ओंख्रिफोरनि सायाव जोङो सावरायजागोन नामा नोंथां?
जागोन नोंथां
औ अब्ला नोंथाङा दान्दिसे सम होनो हागोन ना आंनो?
हागोन हागोन।
औ अब्ला नोंथां नोंथाङा नोंथाङा बुंग्रोदो ओ जोंनि बर'नि जानाय जानाय लोंनायाव जोंनि बर'नि ओंख्रिफोरा मा मा ओंख्रिया दिनै जोंनि बर'नि मोनसे जेनेबा हमना ला आंगोनि ओंख्रि जानो हा दों आरो बै आंगोनि ओंख्रिफोरखौ माबायदियै ओ बानायनाय जायो आरो बेसेबांसिम जोंनि जिथुनाखि बर'नि जानाय लोंनाय ओंख्रिफोरा ओ गोजौ फारसे बेसेबांसिम मिथिजानाय बिनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन ना?
हागोन आं नोंथां बेखौनो आङो बुंग्रोबाय जि मानसिया थांनानै थानो थाखाय जों
औ
गोबां बिदिनो हारि माहारिफोर दङ' बयबो हारि माहारिफोरा गावबा गाव जानाय हुदाफोरखौ गाव गावबा गावनि थानाय जायगा एबा बे जायगायाव मा मोनो बेफोरजोंहाय ओं सोनार नानै गावबा गावनि जानाय खायद'फोरखौहाय बासिनानै लादों समजों आरो बि बेबायदिनो जोंनि बर'फ्राबो गोबां बिदिनो जानाय आदारफोरखौ जाय जाय आदारफोरखौ गोबाव समनिफ्रायनो सलिबोनानै बेयो दिनै फैयै फैयै दानि मुगायावबो माखासे जानाय लोंनायफ्रा जोंनियावहाय सलिबोगासिनो जेरै जोंङो बुंनो थाङोबा बर'आ जोङो ओंख्रि होननानै बुंङोबा जों बर'आ बा बांसिनै जिजों अमा बा अनलाजों दाउ बा अमा बेदरजों थारुन बा नाजोंहाय थास' बा बिदिनो ओं मैथाजों अमा बेदर बा मैथाजों ना बा जोंङो माखासे जाग्रा जेरै फिथाफोर बा नाफाम जों बेफोरखौहाय जोंनि गोदोनि मुगानिफ्रायनो जों सलिबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेफोरखौहाय जोङो दासिमबो जाबोगासिनो आरो जों जालांबायानो थागोन बे जानायफ्रा बर'नि आंगो होननानै जोङो बुंनांगोन मानो होनब्ला जों बर'फ्रा गोबां ओं गुबुन हारिनि जानाय लोंनायफोरखौ जादोंबाबो जों बे माखासे आं दहाय बुंलांनाय जेरै नारजि अमा बा बिदिनो अनला दाउ बा नाफाम बेफोरखौहाय गोदोनिफ्रायनो जोंङो बांसिननिफ्राय बांसिन फसन्द खालामबोदों आरो
जोंङो नायनो थांङोब्ला जे बे जानाय आदारफोरा जोंनि खाथि खालायाव मोननाय ओ बुस्थुफोरजों गोरलैयै जोंङो संनो एबा जों बानायनो हायो बिनिखायनो बे जाग्रा मुवाफ्रा जोंनियाव गोदो गोदायनिफ्रायनो दासिम सलिबोगासिनो आरो जानायनि अनगायैबो जोंङो लोंनाय खेथ्र'आव जुदि जोंङो नायोबा जोंनि गेजेरावहाय जोंनि दोरोङारि माखासे लोंनाय जेरैहाय जौ गिसि माइब्रा बिदै जौ गोरान जों बेफोरखौ नुबोनाय जायो आरो जोंनि जोंनि हा बा हुखा खा बा माबा मोनसे जोंनि अनुस्थानफ्रावहाय जोंङो बे लोंनायफोरखौहाय जोंङो बाहायबोनाय जायो आरो दायो दा दानि मुगायाव जों नायोब्ला बे जोंनि जे ओं दोरोंङारि जानाय लोंनायफोरखौहाय गोबां गुबुन हारिनिफ्राबो बेखौ फसायो आरो बिसोरो जोंनि बे जानाय लोंनायफोरखौहाय मोजां नुनानै जेरै जोंनि गेजेरावबो दायो बिदिनो हटेल रेस्टुरेन्टफोर खुलिनो हमबाय जोंनि बर'नि दोरोङारि जाग्राफोरखौ जेराव मोनो बेफोरावहाय जोङो गोबां बिदिनो ओं गुबुन हारिनि मानसिफोरखौबो जोंनि बे हटेलफ्रावहाय जोङो गोबां बेफोरखौ गोथाव जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जानायनि बेलायाव दहाय आङो मोननैसो थालांबावदों जेरैहाय जों दायो एम्फौखौबो जोङो गोबां ओं गोसो होनानै बा जोङो बिराद फसायो जोंनि बर'फ्रा एम्फौजों लोगोसे बिदिनो सेंखावरि खांख्राइ नाथुर बेफोरखौबो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जोङो फसायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां
औ औ
नोंथाङा बे बेलायाव मा फोरमायनो सानो
औ जानाय लोंनायनि बेलायाव बुङोब्लाथ' ओ नोंथांङा माखासे खोथाखौ बुंलांबाय दा बेखिनि गेजेराव ओ आंबो माखासे जानाय लोंनायनि बेलायावनो फंनैसो खोथाखौ आं बुंगोन ओ दिनै जोंनि जानाय लोंनायनि उनाव गिबियाव आं मोजां मोनो हिसाबै अनला दाउ बेखौ आङो जोबोद गोथाव मोनो आरो बिनि गेजेरावनो थास' थास' बिसं थास' थास' बिसं आरो ना गोरान ओमफ्राय आरो ओरैजा जोंहा नाफाम बैफोर बुस्थुखौ आङो जोबोद जानो गोथाव मोनो दा बे लेभेलावनो अनला ओंख्रिखौ बोरै बानायो आङो आंनि मि थिनायखिनिखौ आं नोंथांनि सिगाङावसो फोरमाय सानदों आरो जायनि जाहोनाव जोंनि ओ अनला अनला दाउ बे ओंख्रियाबो गोबां गोजौ लेभेलसिम मिथिजानाय अनला जोङो अनला ओंख्रि होनना बुङोब्ला जोङो जोंनि ट्रेडिसनेल हिसाबै जेने कालसार हिसाबै जोङो बे ओंख्रिखौ हारिमु बायदियावबो जोङो दिनै बाहायनाय जायो जेरै मोनसे गोथार जुलि जायोब्ला बै गो थार जुलिनि ओ माखासे ओ नियम निथियाव जोङो अनला दाउखौ जोङो हाथासुनि खुरनायबो होनना बुङो बै हाथासुनि खुरनायावबो जों होनाय जायो दा गिबियाव जोङो अनला ओंख्रिखौ जोङो माइरंखौ जोङो गुन्दै खालामनानै लाग्रो बा बेखौ जोङो गाहेनाव देनानै बा जोङो अबेबा मिक्सार मेसिनफ्राव जोङो उननानै आरो बिनि बिनि गेजेराव जोङो ओंख्रि बे माइरंखौ जोङो रुनानै बे माइरं गुन्दैखौ जोङो रुनानै बियो जोङो गोबाव दसे सम रुनानै बेखौ जोङो बिनि गेजेराव खारै होयो आरो बिनि गेजेराव खारै नङाबा सोरबा सोरबा बिदिनो सदाफोरबो होयो बेखौनो आरो बै दाउ बेदरखौ जोङो गोबां ओ थावजों एसे एवफ्रामनानै लागोरो एवफ्रामना लानानै जोङो जेब्ला अनला ओंख्रिया दसे सम ग्लब ग्लब गोदौगोन बे गोदौखांनानै ओ जोङो बे दाउ बेदरखौ होनाय जायो आरो लोगोसेनो जोङो जेसेबां ओ होनांगौखिनि जोंनि जिथुनाखि मस्ला मस्लि बेफोरखौ जोङो बिनि उननिफ्राय जोङो होनाय जायो आरो बेनि गेजेरैबो ओंख्रिया जानाय जायो ओ आरो लोगोसेयैनो ओ बे ओंख्रिया जायोबा गमामायैनो जानोबो जोबोद गोथाव मोनो जेरै आं दहायनो गिबियाव बुंखादों जे आं बे ओंख्रिनि फारसे आं जोबोद गोथाव मोनो होननानै दायो जोंहा थास' बिसंफोरखौबो जोङो बेफोरबायदिनो थास' बिसंजोंबो जोङो गोबां जोङो माखासे ख्रिफोर जानो हायो आरो बेजों लोगोसे जोङो नाफामफोरखौबो जोङो बेफोरनिफ्रायनो जों बानायनाय जायो आरो नोंथां ओ दायो नोंथाङा नोंथांनि फारसे नोंथाङा मा मा ओंख्रिखौ गोथाव मोनो बेनो सायाव फोरमायनो हागोन नामा
नै नोंथां दहाय नोङो मोनसे खोथाखौ बावलांबाय बेनो जाहैबाय अनलाया जोंनि भारत हादोरावहाय जि आइ टेक मोननाय मोनसे आइटेम बियो बेखौहाय जोंनि बर'फोरनि जे दोरोङारि जानाय मोनसे जे अन ला बेबो जोंनि भारत हादरावहाय जि आइ टेक मोननो हाबाय बे जोंनि थाखाय गोबां गोग्गाथाव बाथ्रा आरो आंनि
औ
जे साबसिन बर'नि ओंख्रि होननानै बुङोबा आं नारजि आरो अमाखौ मोनो उम नोंथां
औ औ खोनादों नोंथां
बे नारजि आरो अमाखौ जोङो गिबियावनो बेखौ दानोब्ला जोङो फाथो गोरानफोरनिफ्राय जोङो नारजिखौ बानायनाय जायो बे फाथोखौहाय जोङो फोराननानैहाय जोङो दोनो ओमफ्राय बे फाथो गोरानो जों गेजेरहाय नारजि जायो आरो आं नारजि आरो अमाखौ बानायनायनि नि बेलायाव आं बेखौनो बुंगोन जे फाथो गोरान माने जेखौ जों नारजि होनो बे बेखौहाय जोङो गोबाव सम बिदिनो बियो रुइनो सम नांगौ बिनिखायनो जोङो बेखौहाय गोबाव सम ओ रुगोरनानै जों बेयावहाय ओ खारै होनाय जायो खारै होबासो जोंनि नारजिया मोनसे गोथाव एबा ओं मिलौदो माने मोनसे केस्ट फैयो आरोना
गैलालै गैला
ओमफ्राय जोङो बेनि उनावहाय जोङो जों नुगोन जे जों अमा बेदरखौ एसे एवनानै जोङो नारजियाव होनाय जायो आरो दसे सम सम जोङो संनाय जायो अब्ला नारजिया नारजि आरो अमाया अब्ला मोनो जोङो नायोब्ला जोंनि गासैबो बर' न'खरानो जों नारजि अमा जानायखौ दासिमबो